आ खोनादोंना अ नोंथाङा दालाय मा खालामगासिनो दङ?
दङ बिदिनो जिरायनानै दङ नोंथां ओरैनो।
अ औ ओमफ्राय जामुंफोर जाखाबायमोन ना?
जामुफ्राथ' जाखांबायानो नोंथां।
औ माथो ओंख्रि जाखोमोन?
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन नोंथां सबायजों नासोमोन।
ओब गोथावनो माथो नोंथां।
गोथावआनो नोंथां माथो होनबावनो आर ना गोथावखौनो जानांसिगोन आरो जानानैसो मानसि जायोना जोंहा औ ओम।
ओमफ्राय खौरांफ्रालाय बोरै नोंथां?
खौराङाथ' माथो होनबावनो नोंथां मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनोसै बिदिनोसै आरो।
औ दैज्लां बोथोरनि माइ गायनायफ्राबोथ' जोबजोब्बायानो दां ना नोंथां?
जोबनायाथ' जोबाखैमोन नोंथां दंबावो एसे। मानो होनोब्ला अखाया देग्लाय माने बांद्राय हायासैना जोंनिथिंजाय बिनिखायनो माने गायनो मोनाखै आरो। दाथ' फ्रायानो नै सान्दुंसो बिराद गोसा अखायानो हास्रोआखै आरो। बिनि थाखायनो बिराद जारला जानानै दं नोंथां।
औ बिदिसो जाबाय होमबा ना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां बिदिनो।
औ औ दा नोंथाङा होमबाथ' दसे फ्रि।
फ्रियाथ' आङो फ्रियानो नोंथां। औ।
बिदिब्ला होमबा माने नोंथांनाव आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ जों माने मोनसे आयदानि सायाव ओ फंनैसो सावरायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। औ। दा बिदिब्ला जों मेन आयदाव फैनोसै।
औ औ औ
ओ मा होनो जोंनि मेन आयदायानो जाहैबाय जोंना जेन'बा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओ दोरोङारि हारिमु जाय बैसागु फोरबो, बे फोरबोखौ माने गोदो गोदायनि फ्रायानो दासिमबो जों फालिबोनायखौ नुबोदों आरो थेवब्लाबो माने समजों लोगोसे बोथोर बोथोरजों लोगोसे माने सोबबो माने एसे उम सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
औ दामाने गोदोनि बैसागु फालिथायाइफ्रा एसे आलादा माने दानि ओ जेन'बा जोंनि दानि सोलिबाय थानाय थानाय मुगानि बैसागु फालिथाया एसे आलादा जाबाय दा बेफोरनि सायावनो माने ओ एसे जाहायो फोरमायना होदो नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां जागोन। बिदिब्ला नोंथां आं फोरमायसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां फोरमायदो।
औ बिदिब्ला जोंहाथ' मिथिखायो नोंथां बैसागु होनोब्ला जों बयबो मिथि खायो बर' सुबुङा माने बैसागु होनोब्ला बैसागुआ जाबाय बर'नि मोनसे मा गाहाय फोरबो आरो बैसागुआ माने बर'फोरजोंहाय मोनसे गोथौवयै एबा गिदिरै सोमोन्दो दं आरो माने जों मा गोदोनिफ्रायनो माने आबौ आबौआ रायजो जाजेननाय समनिफ्रायनो आथिखालाव नुगासिनो एबा दासिम बैसागुखौ फालिबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। बैसागु बोथोरा ओरैबायदि समाव जायो जोंहा मा बैसागु बोथोरनि समावहाय सारा मानि मिथि मिथिंगानि महरफ्रानो सोलायजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बैसागुनि बोथोरनि समावहाय मिथिंगानि महर बिफां लाइफां बैफोरो माने गोदान महर लाजोबो आरो। बै समावनो बर' बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो आरो। बैसागुखौ बर'फोरा मा बोथोर सोलायनाय जों लोगोसे माने गोदान बोसोर हाबनाय हिसाबै बरायना लानाय जायो आरो। बैसागुनि गिबि सानावहाय जोंहा मा मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो। मोसौ बैसागुखौ ओरैबायादि फालिनाय जायो नोंथां जोंहा मा जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे फिथाइ सामथायाइ जेरै फान्थाव थाइ खा हायो हालदै
बेबायदिनो जों जोंहा जोगोनार लाव बायदिफोरखौहाय माखासे मा होनो औवानि थेवोल जिरनानै औवानि थेवोलाव जोंहा मा लारि लारि माला हिसाबै सुनाय जायो आरो बै मालाखौहाय जोहा मोसौनो मोसौ बैसागुआवहाय गानहोनाय जायो आरो। मोसौ बैसागुनि समाव आरो बिसोर मा गोदोनि आबै आबौनि नेमखान्थि बायदियै सारायनि हांगार आरो देपसिनि हांगारखौ जोंहा थालिर बिलाइफोराव हख'नानै बैफोराव मा होनो थाव गोथांखौ फुननानै बिसोरो मा मोदोमावहाय थफा थफायै माने फोथा बायदियै फुननाय जायो आरो बिनि उनावहाय बिसोरो मा मोसौनि खानाय दिरुंखौ सोलायनानै गोदान दिरुं होयो आरो होखांनायनि उनावहाय बिसोरो मा दैमायाव थुखैनो होलाङो आरो थुखैनाय समावहाय मोसौ सौखौ बुनो जोंहा मा रायदोंखौ लानाय जायो आरो बे समावहाय जोंहा मा मोसौखौ लावथिंजों बुनाय जाया आरो रायदों एबा मोखोना मोखोना बिलाइखौ लानाय जायो आरो बेबायदिनो बिसोरो मा दैमायाव थुखैनो होलाङो आरो थुखैखांनो लांनाय समावहाय बिसोरो बै माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइ जिहेथु थाइखा हालदै फान्थाव जोगोनार लाव बायदिफोरखौहाय संग्राइ एबा सान्द्रियाव लानानै बिसोरो मोसौखौ माने सारै सारै माखासे खुगा मेथाइ खनलाङो आरो। बेबायदिनो बिसोरो माने दैमायाव मोसौखौ थुखैहैयो आरो। थुखैखांनानै फैनायनि उनावहाय न'आवहाय दुगैस्रां लोबस्रां बिसोरो मा हाग्रायाव माखासे मैगं नागिरनो थाङो आरो जायफोर मैगंखौ बर'फोरा बोसोराव खनसेब्लाबो जायो आरो बिसोरो बर'फ्रा मा होनो गोखा गोखै होनो आरो बे मैगंखौ गोखा गोै खैयाव जोंहा गासै जौ नैजिथा रोखोमनि माखासे हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ नागिरनानै जायो आरो बर'फोरा बे सेजौ नैज था मैगंखौ बोसोराव मा होनो खनसेब्लाबो जानायनि जाहोनानो जाबाय बिस्रा मोनसे फोथायनाय दंदि मा ओ बर'खौ मा होनो गोखा गोखै जायोब्लादि माखासे बेमार आजारफ्रा हामो बैफोरखौ फोथायनानै बिसोरो जायो आरो। गोदोनि समावहाय जोंहा माबायदि जायोमोन बर'फ्रा गोखा गोैखौ आं बेखौ बारा मोजां नोंथां मा माजों जायो नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जोङो मा बांसिनानो ओरैनो जानायखौ नुनो मोनगोन मोनला आरो नोंथां नगौना? औ गोदोनि समावहायथ' माबायदि गोदोनि समावबो जानो हागौ बेदरजों जायोमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायावथ' बांसिन नो बेदरजों जायो आरो। बेबायदिनो जोंहा मा दाउ बेदर अमा बेदर आरो बायदि बायदि बिदिनो हांसो बेदर बाय जायनानै जानाय नुनो मोनो आरो जोंहा बेनि अनगायै अनगायैबो जोंहा बैसागु बोथोराव गेदेर उन्दै बिमा बिफाखौ माने मान होलाय लायो आरो। बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बैसागुनि समावहाय बर'फ्रा माने गावनि माखासे आंगो गाननाय जोमनाय जायखौ जों बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनो। बैफोरखौ गाननानै माने बैसागु बोथोराव ओंखारो आरो। बेबायदिनो बर' हिन्जावफोरा नि गाननाय जेरै दखना आर'नाइ बेबायदिनो जोमग्रा फारस गस्ला गस्ला बायदिखौ गाननानै बैसागु बोथोराव ओंखारो आरो आरो हौवा खरफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा मा ओ गामसा गस्ला आर'नाइ गोदोनायाव आर'नाइ लानानै बिसोरो माने बैसागुआव मोसानो ओंखारो आरो बैसागुआव मोसानो मोसानाय समावहाय बिसोरो मा माखासे खुगा मेथाइ खननानै माखासे बर'फोरनि आंगो हारि मुनि दामग्रा देग्राखौ दामनानै मोसानाय जायो आरो। जेरै दामग्रा देग्रा बुंनो थाङोब्ला जोङो मा खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बैफोरखौ माने दामनानै बिसोरो गामि गामि न'खर न'खर मागिनानै माने खुगा मेथाइ खननानै रंजा बाजा मोसानायखौ जों नुनो मोनो आ बिसोरो बेबायदिनो मा होनो गामि गामि न' न' मागिनानै मोननाय फैसाफोरखौ माने ज' दोनथुमनानै बैसागु समावनो साननै सानथामसोनि उनाव मोनसे गामियावहाय मा ओ ब-बैसागु मेला हिसाबै खुंनाय जायो आरो बे बैसागु मेलायावहाय बिसोरो मा गामिनि सुबुंफ्रा गथ' गथायानो जा बोराय बुरैयानो जा गाव गावनि इसिङारि थाखुमानाय एबा इसिङारि रोंनानै थाखानायखौ दिन्थिनाय जायो आरो आरो बे बैसागु मेलायावहाय माने रंजानाय बाजानाय खननाय बायदिफोरबो गासैबो आयदायानो थाफाजोबनाय जायो आरो बिदिब्ला नोंथाङाबो बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो माबाफोर बुंनो हागोन नामा नोंथां?
उम हागोन नोंथां हागोन। औ जोंहा मा होनो बैसागुआथ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबो थानाय मोनसे दोरोङारि मोनसे आसार खान्थिजों मोनसे बाहायजानाय मोनसे जेन'बा हारिमु आरो जोंनि। बेयो माने बर' हारिनि मोनसे एंगार हायै मोनसे ओ हारिमु होननानै जों बुंनो हागोन मानो होनोबा जोंहा गोदोनि समनिफ्राय आबै आजौ समनिफ्रायनो माने बियो ओ सोलिबोबाय थानाय मोनसे जोंनि फोरबो आरोना रंजानाय रंजाथाइ फोरबो दा जोंना गोदोनि माखासे बैसागु फोरबो फालि थाय ओ मा होनो आसार खान्थि बा नेमफोरा एसे आलदामोन जानांगौ आं ओमफ्राय दानि जि जोंनि सोलिफुबाय थानाय बे मु गायाव माने बैसागु फोरबो फालिनाया एसे आलादा जाबाय। गोदोनि समाव जोंहा बैसागु बो थोरखौ माने गोबां गोबावै फालिनाय जायोमोन जोंहा से दानहालागै फालिनायखौ जों खोनानो मोनदों ओ मा होनो बेयावहाय माने बैसागु फोरबो फालिथाय फालिनाय समाव माने से दान हालागै समावहाय माने सानफ्रोमबो माने आ आलदा आलदा मोनसे मोनफा मोनफा मुं महरै माने बैसागुखौ फालिनायखौ जों खोनानो मोन्दों आरोना नोंथां गोदोनि गोदोनि समावहाय मा होनो जोंना बिदिनो ओ दानि समावबो जेनेबा फालिनाय बायदि जेनेबा गोदोनि समावबो मोसौ बैसागुआ फार्स्टआव फैगोरगोन। बिनि उनाव जाोंहा फैगोन मानसि बैसागु दा बेबायदिनो मानसि बैसागुनि उनाव सैमानि अमानि मोसौ ओ मा होनो दाउनि हांसोनि बोरमानि दा बेफोरबायदि माने गोदोनि समाव मोनफा मोनफा मुं दंजोबोमोन आरो बैसागु फालिथाय समाव ओमफ्राय दा बिदिनो जोंहा दानि समावथ' बेफोरबायदि एथ'ग्राब गोबाव माने बैसागु फालिनायखौ जों नुनो मोनलिया जोंहा खमैब्लाबो ओ बा सान बा द' सानखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनो जा गो दोनि बायदि जेन'बा दान मोनसे हालागि फालिनायखौ जों नुला नुनो मोनला आरोना दा जोंहा जोंनि जि दानि सम दानि फालिनाय माखासे नेमफोरखौ आं एसे फोरमायना होनि ओ दानि जे जोंनि सलिफबाय थानाय मुगायाव फालिनाय माखासे बैसागुनि आसार खान्थिफोरानो जाहैबाय जोंहा फार्स्टआव जों फालियो मोसौनि बैसागु दा आरो मोसौनि बैसागुआव जोंहा मोसौखौ मा होनो मोसौनो जेन'बा जोङो फिथाइ सामथायाइनि मा होनो थाइखा फान्थाव हालदै इफोरबायदि माने लाव बेफोरबायदिखौ माने औवानि खाथि जिरनानै बेवहाय सुनानै मोनसे माला खालामनाय जायो दा बे मालाखौ मोसौनि गो दोनायाव गानहोनाय जायो गानहोखांनायनि उनाव बिब्दिनो जेन'बा जोंहा ओ जोंनि ओ जाग्रा आदार जेनेबा संग्रा जेन'बा थौ बा साराय बेफोरनि खि थुनिफ्राय हख'नानै ओ हांगारखौ लाना होयो मोनसे आय ना बेजों लोगोसे जोंहा बे ओ थाव गोथां जों लगायनानै फोथा बानायनानै मोसौनियाव माने फोथा थु नै होनाय जायो बिदिनो थु थुखां इरिखां जेन'बा मोसौखौ मोनसे दैमासिम लानानै थुखैयो थुखै खांनायनि उनाव आमफाय बिदिनो नेक्स्ट दिना माने जोंहा मानसि बैसागु फैयो। बेबायदिनो मानसि बैसागु आव दहाय नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो जोंहा ओ बर'निनो गानग्रा जोमग्रा आर'नाय गामसा बायदि बायदि खौ लानानै बर'फोरा दख'ना बिदन गोमो गाननानै ब्लाउस गोजा गाननानै बिदिनो आर'नाइ लानानै दा बेफोरबायदि गानै जोमै माने ओ गोबां रंजा बाजा मोसानाय खौ जोङो माने जों गेजेराव दासिमबो नुनो मोनो आरोना नोंथां। दा बेबायदिनो जोंहा जोंनि बैसागुखौ आ रंजा बाजायैनो बार होनो मोनो। दा नोंथाङाबो दहाय बैसागुनि बागै गोबांङानो बुंलां खांखाबाय गासिबो जोंहा एखे फ्रामानो दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबायमोन बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
फैदों नोंथां।